नोंथां
हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों‌ नोंथां
औ बिदिब्ला जोंहा मोनसे टपिक लानानै रायज्लायसैलाय नामा नोंथां
औ नोंथां मा आयदानि सायाव
आयदाया बैसागुनि सायाव लानानै राय्लाय सावरायसै नामा नोंथां
औ हागोन हागोन नोंथां
जागोनना नोंथां बैसागुखौ सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायग्रोनो ना आं फोरमायग्रो नोंथां
नोंथाङानो फोरमायबो नामा नोंथां
आं फोरमायग्रोनोसै नांदों जागोन बिदिब्ला जोंनि ओनसोलनि बैसागुनि सोमोन्दै आङो फोरमायसै
औ नोंथां
औ बैसागु होनना बुङोबा जोंनि बर'फोरनि गुबै धोरोम होननानै बुंजायो मानो होनोबा बैसागुआव बैसागुआ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबै खुनि समनिफ्रायनो दिनैसिमबो सोलिबोबाय थानाय मोनसे फोरबो नङा होमबा नोंथां खोनादों नोंथां
औ खोनागासिनो आं नोंथांजों
बैसागुआव गासै औ बैसागुआ गासै स्नि दिन थायोना नोंथां
सोरनियावबा स्नि दिन थायो सोरनियावबा जिबा दिन सोरनियावबा गोदोनि समफोरावथ' थामजि सान गाहाम खोनायोमोन आरोना थानो नोंथां
औ औ नोंथां नंगौ नंगौ बिदिनो बुंनाय बायदिब्ला जेनेबा सान सानसे बैसागुआ जेनेबा। बा मोसौ थुखैनायनि। आरो बा लावखारफोरनि बेबायदि होनलायलायामोन होनबा नोंथां गोदो? लावखारफोरनि बैसा लावखारफोरनि जानाय बा मोसौ थुखैनाय बेफोरबायदि होनायल। तो मोना नोंथां? खोनादोंना नोंथां?
ओ खोना गोसिनो।
औ खोनादों नोंथांना। औ ओ बैसाग।
औ नों बुं। हेल' नोंथां। हेल' नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा। हेलौ। हेल' नोंथां। नों खादों दा आंनिखौ हेलौ।